औ नोंथां। नोंथांनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथां आं नोंजों नैबे बेलासि समाव फन हरनायनि जाहोनाव औ माबा आन्दोआव माबा मोनसे खोथा दंमोन आं नोंथांजों रायलायनो सानदों दे ओ जोंनि मिथिंगायाव बे मोननाय बिफां लाइफांफ्रा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयोबा जों बेफोरखौ माब्रै रैखा खालामनांगौ ओ बेफोरनि बागै
औ सावरायजागोन नोंथां अब्ला।
अब्ला नोंथां नोंथाङा बिफां लाइफांफोरखौ बासायनायनि बागै रायलाय सावरायनो ना जेन'बा ओरैनो आलदा। दे होमबा नोंथाङा बिफां लाइफां
औ जागोन दे नोंथां। ओ जोंहाथ' बिफां लाइफां होनोब्ला जे जोंनि सोरगिदिं थानाय मिथिंगाया मिथिंगानि जि बिफां लाइफां ओ जेनेबा ओ मा होनो सोरगिदिं थानाय बेफोरखौनो फोरमायो नङा होमबा नोंथां। ओ जि बिफां लाइफां थाब्लासो जों सुबुं माहारियाबो थागोन। ओ सुबुं माहारि थाब्लासो बिफां लाइफाङाबो थागोन। ओ बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होगोन जों बिफांनो कार्बन डाइ अक्साइड होगोन। ओ बिदि आरो जिब जुनार थायोब्लाबोसो बिफां लाइफाङा थागोन आरो बिफां लाइफां थाबासो जिब जुनार थागोन, बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ रैखाथि होनाया जोबोद गोनांथार आरो। नाथाय जोङो नुनो मोनदों दिनैनि मुलुग गाव जि बिफां-लाइफाङा रैखाथि गैयैखौ जोङो नुनो मोनदों मा सुबुंफोरनि माखासे ओ अगेन ओ खामानि मावनायफोरनि जाहोनाव जि बिफां- लाइफां बेफोरो जोङो ओ उम गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। ओ उम अब्लाबो जोङो जि जोंनि जे जि मावनाय माखासे खामानि बे बेफोरखौ जोङो ओ जे उम सोलायनो नाजानांगोन आरो बिफां-लाइफांखौ ओ जेब्लायबो रैखाथि होनो नाजानांगोन आरो रैखाथिखौ जोङो माबोरै होनो हागोन होनब्ला जोंहा जि बिफां लाइफां
सुबुंफोरा जि माखासे ओ गावनि गोनांथिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ दानफायो गावनि नांगौनि थाखाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायो बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो जेरै जोङो बुंनो हायो माखासे सुबुंफोरा हाजो ओनसोलाव बिफां लाइफां दानफायनानै बेयाव आबाद मावहैनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो मानोना जेर बिफां लाइफां थायोब्लासो जोङो सुबुं माहारियाबो थागोन बा जिब जुनाराबो थागोन बेनिखायनो जोङो गावनि गोनांथिखौ ल' सानालासिनो ओ गुबुनखौबो साननानै बा बिफां लाइफांनि बागैबो साननानै जोङो जि हाग्रा ओनसोलखौ दानस्रांनाय बेफोरखौ बन्द' खालाम खालामनांगोन आरो अब्लासो जों सुबुं माहारियाबो थांनानै थानो हागोन आरो जोङो बुंनो हायो जे जोंहा जि ओ माखासे जोङो गिदिर गिदिर तामिनसालिफोर लुयो बेफोरखौ जोङो माबे ओनसोलाव लुयो हाग्रा ओनसोलावसो जों बांसिन लुनायखौ नुनो मोनो बेफोर जायगायाव लुवलासिनो ज लांदां जायगायाव लुयोब्ला मोजां जायो मानोना बेै हाग्रा ओनसोलाव लुनाय लोगो लोगो हाग्रा हाग्रा ओनसोलाव लुनाय लोगो लोगो जि बे ओनसोलनि गासै हाग्रा बा बिफां लाइफांफोरा जोङो दानफायजोबजागोन जायनि जाउनाव जोंहा गोबां बिबाङाव बिफां लाइफाङा लस जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखायनो जि जों ओ जि गामिनसालिफोर बेफोर खौ जों अरनबारियाव लुवलासिनो माबेबा लांदां जायगायाव लुयोब्ला मोजां जायो आरो आरो जोंहा गोबां खहाया मानिफ्राय जायो जोंनि जि दामिनसालिनिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै बा माखासे गाज्रि बारहावानि गेजेरजों जोंहा बिफां लाइफांफ्रा गोबां मा होनदो ओ खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो बेनिफ्राय ओंखारनाय जि माखासे दै गाज्रि दै बेफोरो मा होनदों जोंनि जेनेबा बेनिफ्राय ओंखारनाय दैया जोंनि हायाव गोरोबफायोब्ला बे दैखौनो बिफाङा बोनानै लायोब्ला जे बिफाङा ओ सानसे नङा सानसे बिथ गाज्रि जाखागोननानै गाज्रि दैखौ बुंनांगौ जायोब्ला बेखायनो जोङो बुंनो हायो जा नाङा फाङा जोङो जे बेफोरनि गाज्रि दै बा उखुन्दैफोरखौ जोङो माने अरन सेराव लायाब्लानो हामगौ आरो जोङो बुंनो हायो जोङो सुबुं माहारिनि माखासे मावनाय दांनाय जेरै जोङो मा होनो प्लास्टिकफोर बा सेवनानै थाङि बेसादफोर बेफोरखौ जोङो नाङा फाङा जायगायाव गारनो नाङा मानोना बेफोरो मा होनदों मिथिंगाखौ खहा खालामो जेरै हमनानै लाबाय नोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांदों आरो बेरायनो थांनायाव नोंथाङा जे माखासे प्लास्टिकफोर बा सेवनानै थाङि बेसादफोरखौ नाङा फाङा ओरैनो गारनानै फैबाय बै सावनानै थाङि जायगायाव बेसाद फोर बे जायगायाव अराय समनि थाखाय थाबाय थागोन अब्ला बे जायगायावथ' मा होनदो बे जे सेवनानै थाङि जायगायावथ' बिफांफोर रज'नो हानाय नङा अब्ला बे जायगाया ओरैनो थागोन बा बिफाङा रज'नो हानाय नंङा बेयो सेवनानैबो थां नङा बेनिखायनो नोंथाङा जि माखासे सेवनानै थांनाय ओ थाङि बेसादफोरखौ नाङा फाङा जायगायाव गारनो नाङा आरो आरो मा होनदो बेफोरखौ मोनसे जायगायावबा द जायगा बा बेफोरखौ सावोब्ला मोजां जायो आरो उम आरो जोङो बुंनो हायो जे बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौ जोङो सुबुं माहारिया मा खालाम होनदों ओ गावनि उम ओ मुलाम्फानि थाखाय दाननानै ओ जि उम सिलिंखार खालामबोबाय दङ' बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों जे बिफां लाइफां दानफायनानै गावनि न'खरखौ ओ गावनि सं मा होनदो संसार जालांनायखौ बिफां लाइफां दानफायनायनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गोबां खामानिफोर थायो बेफोरखौ जों मावोब्ला साबसिन जायो मानोना उम बिफां लाइफाङा आ सानसे उम बिदि दानबाय थायोब्ला जोबलांगोनखौ जोङो नुहुरो आरो। बिफां लाइफाङा जोबलाङोब्लाथ' ओ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ जे ओम बिफां लाइफां ओम थायोब्लासो सुबुं माहारि थायो बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सुबुं माहारि बा गासै जिब जुनारानो गैया जालांगोन होननानै ओ जोङो बयबो मिथिखागौ आरो बेखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ ओ रैखाथि होनांगौ।
जोङो ओ नुबावदों जे ओ बिफां लाइफां दानफायनानै माखासे मा होनदो ओ ओ जोंनि ए जि न' लुनाय ओ जोंनि ओ बेफार फालांगि जेरै दोङो ओ डेक्स बेन्स हमना हमना ला ओ फालें हमना ला सियार हमना ला जि माखासे ओम जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायनाय जि ओम जायफोरखौ जोङो दंफांजों बानायनाय जायो बेफोरखौ जोङो मा होनदों खम खालामोब्ला मोजां जायो आरो मानोना ए-एसेबां ओ सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो बिफां दानफायनानै बेफोरखौ बानायबाय थायोब्ला सानसे बि फां लाइफाङा ओ जोबलांगोन बियो रोखा बेनिखायनो जोङो ओम बेफोरनि सोलायै जोङो मा होनदों ओ ओ प्लास्टिकफोरनि बानायनो हायो जेरै जोङो जि दोनग्रा बा आलना बेफोरखौ जोङो प्लास्टिकनि खालामनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोङो मा होनदो ओ बेफोरनि अनगायै जोङो लहानि बा स्टिलनि बानायोब्ला मोजां आरो ओ बि-बिफो-स्टिलनि बा लहानि बानायोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा ओ सेभ जागोन आरो। ओ बेखायनो आं बुङो बिफां लाइफांखौ जेब्लायबो रैखाथि आरो बिफां लाइफांखौ जेब्लायबो गाय होननानै आरो। ओ आंनि बुंनांगौवा बेखिनियैनोसै नोंथां नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर ओ फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां।
नि बैगै नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंहा नैबे मिथिंगायाव बे ओ जोंजों जोंजों लोगोसे उजिफानाय बे बिफां लाइफाङा जोंनो माबायदि गोनां बा जों सुबुं माहारिया बिसोरनि थाखाय माबायदि गोनां आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै। दा जोङो ओ बुहुमाव
बेसेबां
ओ मानसि बा जिब जुनार बा जाय सुबुङा हां लायो बे सुबुङा मा ओ बिफां लाइफांजों माबे मोनसे ओंथि गोनां मोनसे माबाजों सोमोन्दो दं आरो जेन'बा जोङो बे बुहुमाव इसिबां जिब जुनार दङ' बा हां लाग्रा सुबुं बा जिब जुनार दङ' बिसोरो माखौ हां लानानै थायो ओ जाय गेस जों हां लायो बे अक्सिजेन बेखौ जों मा होनो अक्सिजेन आरो बे जों अक्सिजेन गेसखौ बबेनिफ्राय मोनो बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो बिफांनिफ्राय मोनो ओ मानो होनना बुङोब्ला बिफांफ्रा जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारना होयो दा बे अक्सिजेन गेसखौ जोङो मारै मोनो होनबा ओ जोङो जों जों जिब जुनारफ्रा मा गेस हगो कार्बन डाइ अक्साइड, जों बै कार्बनडाइ अक्साइड गेस हगारनायखौ बे बिफां लाइफांफ्रा गावसोर हां लानाय हिसाबै माबायदि जेन'बा जों अक्सिजेनखौ जेरै हां लायो बिसोरबो कार्बन डाइ अक्साइडखौ हां बायदि लानानै ओ बोयो आरो। बिदिनो कार्बन डाइ अक्साइडखौ ओ बोनानै लानानै बिसोरो ओ बिदिनो जोंनो जों जेरै हां लानानै हगारनायाव कार्बन डाइ अक्साइडखौ हगारो बिसोरो हगारफिननायाव माखौ हगारो गावसोर सिङाव मा सदांला सदांलि खालामनानै जोंनो अक्सिजेन गेसखौ हगारना होयोआरो दा जों बेयावनो जों हमनो हाखायो जे ओ बिफां लाइफाङा जुदि गैयाब्ला बे बुहुमाव उम सुबुंफ्रा बा जिब जुनारफ्रा माबोरै थांना थागोन ओ बेखौ जोङो बेयावनो मोनथिनो मोनखायो मानो मानो होनना बुङोब्ला ओ जोङो अक्सिजेन गेसखौ माबायदि नांगौ जों मिथिखागौ जेनेबा जोङो एसे अबा अक्सिजन गैयै जायगायाव बा उखुन्दै गोनां जायगायाव थाब्लानो जोंनि हाङानो मा जायो सरथेला जोबखायो बा जोंनो हांखौनो लानो हाखाया दा बेबायदिनो ओ जोंनो मा नांगौ अक्सिजने गेसखौ नांथारगौआरो आरो बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेसखौल' होनायल' नङा जोंनो गोबां माखासे खामानिया मदद होयो दाथ' गोलोम बोथोर
गोलोम बोथोराव जोङो जिब जुनार मानसि दुमसि जोंनो मा नांगौ साया सायस्लुमनांगौ जोङो ओंखामफोर जाखांनानै गोलोमोथोराव मा जायो ओरैबायदि आखां बायख जों गरमाव जों मा जायो जोङो बिफां लाइफां सिङाव थानांगौ जायो बिफां लाइफां सिङाव थायोबा जोङो आराम साया मोनो आरो जोंङनो साया सायख्लुम होयो फां लाइफाङा आरो जोङो मोसौ मोसाफोरनोबो जोङो साया सायख्लुम होयो आरो दा बिदिनो जों मोसौ मोसाफोराथ' अरायबो जेन'बा नोङो सान्दुं गोसायाव जिरायनानै ओ बा गसंनानै गांसो जाबाय थानो हाया बिसोर नोबो सायसा सायख्लोम नांगौ बेनिखायनो जोङो बिसोरखौबो साया सायख्लुमनि थाखाय बिफां लाइफांफ्रा साया साख्लुम होयो आरो आरो दा बिदिनो दंबावो जोंहा बिफां लाइफाङा मा जोंनि बारहावाखौ सोदाङो बा जोंनि मिथिंगाखौ सोदाङो ओ मारै सोदाङो होनोबा जोंनि बे आथि खालाव जों नुनो मोनबाय जोंनि बुहुमाव इसेबां गारि मथर बांबाय जोङो बुंनोनो नांला जों मेगनजोंनो नुगासिनोखा जोंनाव बेसेबां सोलोंथाइ जौगानायजों लोगोसे बिगियाननि जौगानाय जों लोगोसे जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गारि मथरनि बिबाङा बांबाय जे टाउन सहरावथ' नोङो थाबायनो लामा खौनो मोना बा जायगाखौनो मोना दा बिसोरनि गारिनिफ्राय खामनाय बे उखुन्दै, डिजेल, पेट्रल बेफोरो मा बे उखुन्दैया जोंनि उम बार-बार-बारहावायाव गोरोबो बा जोंनि ओमिथिंगानि बारहावायाव गोरोबो जायनि थाखाय जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि बारहावायाव अ क्सिजेननि बिबाङा खम जानानै गुबुंले जायोआरो दा जोङो बे हां बे बारहावाखौ हां लायोबा जों माबायदि जोंनि देहायाव माबायदि खस्थ' मोनगोन जों बेखौ मिथिखायोखा दा बिदिनो बे बारहावा गाज्रि जानायखौ मा खालामो बिफां लाइफाङा उम गावसोरो बोनानै लानानै सोदाङो आरो सोदांनानै मा खालामो जेन'बा जोंनो गोगो बारखौ होफिनो दा बेबायदिनो जों टाउन सहराव नुनो मोनखायो टाउन सहराव मानि थाखाय इसेबां गरम जायो बेयाव जोङो खालिबो न' बां, बिल्डिं, गारि, मथर खारनाय दखान गला बिदिखौल' नुलाजोबो दा बेयाव बिफां लाइफाङानो गैया बिसोरो बिफां लाइफांखौ दानफायो न' बां लुनानै थायो बिल्दिंफोर थिखोयो नाथाय बिसोरो गावसोरनि साखाथि फाखाथि जुदि बिफां लाइफां गैया गावसोरनि बारखौ गो-गोगो खालामनानै होग्रा गैया नों बेखौ नोङो साननानै नायोब्ला नों नुहरो दे बिसोरनि बा बिसोरो माबायदि बारहावाखौ हांलागासिनो जायनि जाहोनाव बिसोरनि जायगायाव ओरैबायदि गरम जायो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जोंनि गुवाहाटि गुवाहाटिफोर बादिखौनो होन बेयाव आसामनि गुवाटिफोर ओरैबायदि गरम जायो दिल्लीफोरखौथ' नों रायल्लायनांला ओरैबायदि गरम जायो बेयाव बिफां लाइफांफ्रा बिबाङा खम दा बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां माखासे जेंना जेंसिफोर सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो दंबावो जोङो बिफां लाइफाङा जोंनो मा होयो? बिफां लाइफाङा जोंनो जोंनि बे जिउआव माखासे ओ ओम माखासे मा जोंङो जिउ खुंनायाव बाहायनो हानाय माखासे मुवा बेसाद जों बेखौ फिफां लाइफांजों बानायनो हायोआरो जोङो जिउ खुंनायाव जोंनो नांनाय मुवा बेसादफोरा जाबाय जोङो न' बां लुयोबाबो जोंनो बाटाम थानांगौ। आरो जोङो न' बां लुनानैल' जाया जोङो न' न'आवथ' जोङो हाबग्रा ओंखारग्रा मोनसे दर नांगौ आरो जोङो न'खौ इसे दानस्रां लाखिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ? खोरखिफोर नांगौ आरो दा बिदिनो जोङो दरफोरखौ दरफोरखौ जोङो माजों बानायनो हायो दंफांजों बानायनो हायो आरो। दंफां जोङो एसे मोजां रोखोमनि दंफांखौ जोङो हाखावला हाखावलि खालामनानै बेखौ जोङो दरनि महर होनानै जोङो न'आव दर मर लागायनो हायो बा जोङो खिरखि महरै बा टे-टेबोल, चेयार जों बेफोरखौ जोङो दंफांनि बानायनो हायो आरो। दा बेफोरो ओम जोङो बारा दंफां दानालासिनो जोङो एसे बिबांनि दंफां दाननानै जोङो ओ सेयारफोर बाननानै जिरायोबा जोंना देहाया मोजां जायो बा जोङो प्लास्टिकआव गोलोम बोथोराव जों प्लास्टिकाव जिरायना थायोब्ला जोंना मोदोमनि गोलोमनायजों प्लास्टिकनि माखासे ओ फिनजाथाइ जावननायजों जोंनि मोदोमनि बिगुराव हाबनानै मा जायो, जोंखौ एसे देहाखौ दुरबल खालामो आरो। आरो बिदिनो जेन'बा उम बिफां लाइफाङा जोंनि हाग्रा ओनसोला मानि जिब जुनारनि थाखायबो जोबोर गोनां मानोना बियो बिसोरनि थाखाय मोनसे न' बा बिसोरनि आदारनि ओ मोनसे फुंखा होननानै जों बुंनो हायो, जायनि थाखाय जोङो ओ हा बा एसेबां जोङो बिफां लाइफांफोरखौ बासायनांगौ। ओ दा बिदिनो